थां औ खोनादों नोंथां ।
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं?
अ आंथ दा ओरैनो दंथयो नोंथां ।
औ नोंथां ओ नोंथांसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय ।
औ नोंथांनिसिरो आंनि फारसेनिफ्राय मोनाबिलिनि गोजोन हामग्लायनायखौ जासिनाय थाबाय ।
औ ल' नोंथां आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जोङो जोंनि ओ हाग्रानिफ्राय मोननाय एबा जों नफोरावनो गायनाय थास बिफांनि एबा सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दंना?
ओ ।
औ अ दा नोंथां।
नोंथांनि आवाजआ खोना औ नोंथांनि आवाजा खोनाया फैयाखैमोन दासो खोनादो।
औ औ जोङो मा थास'खौ आबाद मावो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ था थास' होनना बुंबाथ' थासआ जोंना गोबां रोखोमनि दोङो होमबा नोंथां।
औ।
बेनिफ्राय जोङो ओ नआव गायनाय थास' आरो हाग्रानि थास' जेरैहाय थास' गोस सोम थास' गुफुर।
औ औ।
बेनिफाय आरो जोङो जेब्ला न गायनाय होनोब्ला ओ आसु थास' बेनिफ्राय ओ दाउमासार थास' बेनिफ्राय बेबायदिनो गोबां थास'बो दोङो जानांगौ। जिथु आं बेखिनिखौ मिथ थिगो। बेखौ आरो जोंनि नफोरावनो सिगांनिफ्राय गायनाय जायोमोन। दा बे हिसाबै ओ नोंथांनाव आंबो बेखौबो सोंनो लुबैयो। जे ओं। नोंथाङा बेबायदि माबाफोर मिथिनाय दों नामा दे थास'खौ जोङो ओ जानायाव मा मा मा? फो जायो आरो थास'। सौआ जोंना मोनबेसे रोखोमनि जाजायो? बेखौ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथ' हागोन। थारैनो ओ जोङो थास'खौ मा माखौ जायो होनोब्ला जोङो थास'खौ गासिखौबो जाजोबनायानो जायो। बिदिनो जोङो थास' आयथेंखौबो जानाय जायो आरो थास' बेदरखौबो जोङो नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ औ नोंथां नोंथाङा माने आंनिफ्राय मिथिनो लुगैदो आरो ना?
औ औ।
अ जे थास'खौ जोङो
औ औ नोंथां ओ दे आं नोंथां बुंनो हा सिगोन आङो ओ जोङो थास'निफ्राय जोङो थास' आइथेंखौबो जानाय जायो थास' बिथ'रिखौबो जानाय जायो। आरो ओ थास स' बेदर सानैै जायो आरो नोंथां। बिदिनो थास'खौ औ। बिदिनो थास'आव ना गोरानजोंबो जाजायो ना गोथांजोंबो बिदिनो खायफा खायफा बयलार बेदर बेफोरदिजोंबो लगायनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। ओ नोंथाङा औ नोंथाङा दा थास थास' आरो जोङो थास' बिबार बारा होनबा दा दैज्लां बोथोर ना बेयाव जोङो थास' बिबारखौबो जों जानाय जायो आरो। औ अमा बेदरजों जोबोद जानो गोथाव जायो औ। नोंथाङाबो जानो हा ज जाबाय।
औ जाबाय जाबाय।
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा थास' बिबारखौ माजों जा मा माजों संजायो?
औ हागोन नोंथां। ओ थास' बिबार होनना बुंबा थ' जोङो जोबोद गोथाव ओंख्रि होनना बुङो। दा बेखौ जोङो ओ थास' बिबारा हाग्रानिफ्राय मोननाय थास' बिबार आरो न'निफ्राय मोननाय थास' बिबार बे दा जोंना एसे आलादा आलादा जायो। दा बेनिफ्राय जों हाग्रानिफ्राय मोननाय थास' बिबारखौनो जों बांसिन जायो जेब्ला ओ जों बेखौ ओ बांसिनै जों बेखौ अमा बेदरजों जानाय जायो।
औ औ। ओ नोंथाङा नोंथाङा माबोरैहाय संनाय जायो एसे बुंनो हागोनना नोंथां?
औ बे थास' बिबार संनायनि बेलायावथ' आङो ओरैबायदि थास' बिबारखौ संफेराखै। थेवबो माने जा मिन्थिना मोनो न'आव संनायखौ बेखिनिखौ आं खोन्थानो हागोन नोंथांनो।
औ।
थास' बिबारखौ संनायनि सिगां ओ जोङो नुनायाव ओ सिगांग्रो जों जों जा बेदर एवो बेदर होगोन होयो अमा बेदर बा बयलार बेदर होगोनबा बेखौ जों सिगाङाव बेदरखौ एवफ्रामग्रोनायखौ जों नुयो। दा बेनि उनाव जों बेदर एवनायनि उनावहाय बेनि उनाव जों थास'खौबो बिबारखौबो जों माने उनावहाय बेखौ होनानै ओ बेखौ गोबाव सम एरनानै सारायाव खोबनानै जों रेबहोनायखौ नुयो। आरो बेनि उनावहाय बे जेब्ला गोबाव एसे गोबाव समनि उनाव बेखौ दै होनाय जायो। दै होनानै बेखौ गोबाव सम जों रुइहैयो आरो बेयावनो जोंहा माखासे जोंनि ओ मोननाय मस्ला, मस्लि बायदिसि ना हायजें बानलु बेफोरखौ होनानै जों बेखौ माने फोमोनो आरो। बेनो ओमफाय जोंनि मोनसे गोथाव थास' बिबार ओंख्रि जाहैयो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बेखौ सोंनो नागिरो जे जों थास' आथिं होनना बुङो बे थास' आथिङा माबायदि थास' आथिं आरो बेबो बबेसे ओंखारो बोरै ओंखारो? ओ बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा आरो बेखौ माबोरै जानाय जायो बेखौबो फोरमायनो हाग गोन नामा?
नोंथांङा हागोन थारैनो ओ थास' आथिंङा माबोरैहाय ओंखारो होमबा बे थास'नि ओ जाय गुदि बिनिफ्राय बियो ओं खानाय जायो बे थास' आथिंङा गोलाव जायो आरो। औ ओ बे थास' आथिंखौ बोरैहाय जानाय जायो होनब्ला थाइ बे थास' आथिंनि बिगुर थायोना बेखौ जोंङो जिर नांगौ आरो बिनि उनाव औ ससे ससे बस'ना ससे ससे बस'नांगौ आरो। ओ बिनि उनावहाय जोङो बे थास' आथिंखौ ना गोरान एबा बिदिनो ना गोथां फोरजोंबो जोबोद गोथाव संनानै जानो हायो आरो।
औ औ आरो नोंथांनिसिम आं बेखौबो सोंहरनो नागिरदों जे थास' बिथ थ्रि होनना बुंबा मा बुस्थुखौ थास' बिथ्रि होनना बुंनाय जायो नों
औ औ नोंथां ओ जे थास' बिथ्रि होना बुङोब्लाथाय जोंनिया बे ओ थास' बि बिफांनिफ्राय जे गोरलै बिलाइ ओंखारबोयो। थौव थमि औ थौ फिबोयो बेखौनो बेखौबो जोङो बिदिनो ना गोरानफोरजोंबो नाफोरजोंबो बिदिनो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि होनानै जोङो संनानै जानो सै जानो हायो आरो।
औ औ
थास' आय थास' बिफां होनोब्लानो जों गासैखौबो जानो हायो बिदिनो ओ ओयहाय गायो एसे बुं
औ हागोन नोंथां अ खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों
थास'खौ बोरैहाय गायो होनना बुंबा जोंथ' जै न'नि थास'खौसो गायो बेनिखायनो जोङो न'नि थास'खौ सिगाङावनो माने जों बै थास'खौ ओ बुरनानै मोनखानाय जिखि थास' बेदर बे बेदरखौ जोङो जोलैनो थाखाय बा गायफिननो थाखाय बेखौ जों थिनानै दोननाय जायो सिगां आ बेखौ बेनि उनाव बेनि बेदर फिसा-फिसा बा जिखुनु बेदरखौनो लाना थांनानै जोङो सिगां बेखौ जोब ब्ला हालेवनाया जोंना जायो दा बेनिफ्राय हालेवनानै हासार सारनायनि उनावहाय जों बे थास'खौ गोबां रोखोमनि गायो आरो जे खायसेया बेखौ ओरैबायदिबो गायो जे बेखौ नांग गोलजों सिन बोनानै बेयाव बेदरखौ दरसे-दरसे लारि-लारि होलांनानै बेखौ आथिंजों फबना होनाय जायो आरो दा आरो आरो बेनि अनगायै बेफोरखौ बेबायदिबो गायनाय जायो । ओ बेयाव गो ओम दंग' जावनानै बा बेयाव मोनसे धिप हिसाबै खोनानै गोजौ आलि रखम हो खोनानै बे आलियाव मानेहाय जोंडो आरोबाव मोनसे हाखर बायदि सिन बोनानै बेयावबो माने थास' बेदर जाहाथे थास' बेदरा बेयाव मोजाङै थाङो बे गोजौ आलि धिबाव मोजाङै थास' बेदरफोरनो थानाय बायदि जों बेखौ गोजौ धिप बानायनानै बेयाव गायनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो ओ गोबां रोखोमनि थास' गायनायखौ खौ जों नुदो । थिक बेबायदि
ओ औ-औ नोंथां, ओ नोंथाङा मा मा थास' स'फोरनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा?
ओ थास'नि मुं बुङो होनोबाथ' आङो सिगाङाव बुंनायखिनिखौनो आङो खोन्थानो हागोन जेरै आसु थास' आरो दावमासा थास' आरो जोंहा ओरैनो सरासनस्रायै जाय थास'खौ जों गायनाय जाया गायनाय जाया थेवबो बेयो जोंनि न'आवनो थायो बे जाबाय ओ जों जाय ओ होनना बुङो बारानाखा थास' । बे आरो मोनसेया जाहैबाय कफ्रि थास', आरो मोनसेया जाहैबाय ओ बेखौ जोङो ।
दुदालि थास' । औ
गांजेमा थास'खौ जोङो ओरैनो सरासनस्रायै बेबायदि फोथाराव गायनाय जाया थेवबो माने बेखौ जोङो न'आवनो आ बबेबा मोनसे जायगा लाना गायना दोननाय जायो आरो । दा बे थास' थ' जोङो बेदरखौबो जायो आरो बेखौबो माने बेनि गांखं जायखिया मोनसे दानाय बेनिफ्राय बिलाइ हरनायनि मोन से दानाय बे दानायखौ जोङो । माने जानाय जायो आरो ।
औ-औ नोंथाङा ओ नोंथाङा दा थास'फोरा मा मा जेनेबा गुफुरबो गोसोमबो बिदिनो थायो नङा होनबा नोंथां? नोंथाङा मा औ ओ जेन'बा मा मा थास'फोरखौ गायनानै एबा जानानै मोजां मोनो? बेदरखौ नङा बिबारखौ
थास'खौथ' जोङो गासैखौबो मोजां मोनोआनो जानानै ओ जेरै बेदरखौबो मोजां मोनो । आरो जोङो ट्रि आरो बिबार आथिं बेखिनिखौथ' जों मोजां मोनखायानो। बेनिफ्राय जों न'नि थास' हिसाबै ओ आसु थास' आरो दावमासा थास' बेखौ मोजां मोनो आरो।
औ औ ओ नंगौ ओ दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाहोलांबाय नङा होमबा नोंथां? औ आ आसा खालामो नोंथांजों उनाव आरो सावरायफिननो मोनगोन। ओ दा नों ओ दा जों बेखिनियावनो दोनथ'जासिगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोथां गोजोनथों।